हेल' औ नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे।
औ। दा नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदियानि सायाव सावरायनायाव ओ फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां। सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां सावरायजागोन दे।
औ दा नोंथां आं नोंथांनि सिफ बेखौनो मिथि मिथिनो लुबैदों दि नोंथां दा जोंहा जोंनि नोगोरनि जिउ खुंनाय आरो गामिनि जिउ खुंनाय माबायदि फारागथि दं बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां। ओ जोङो नोगोरनि आरो गामि ओनसोलनि बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां गुवार जानानै फैयो। मानो होनोब्ला नोगोराव जोङो बांसिन सुबुंफोरखौनो बायदिसिना ओ दारिमिनफोराव मावहैनायखौ नुयो। नङाब्ला जोङो गामि ओनसोलनिफ्रायनो नोगोराव थांनानै दारिमिनफोराव मावहैनायखौ नुयो नङाब्ला ओ जायफ्रा साख्रि बायदि दङ बिसोरखौबो जोङो बिब्दि बांसिन मावहैनायखौ नुयो आरो। आरो जोङो गामि ओनसोलनिखौ बुंनो थाङोब्ला गोदो जेरैबायदि जोंहा ओ आबादनि सायावनो सोनारनानै न'खरफोरखौ सोलियोमोन। ओ जोङो दासिमबो बिब्दिखौ ओ नुनो थाङो आरो गामि ओनसोलफोराव। बेबायदिनो दैज्लां समाव बायदिसिना माइ आबाद मावनायजों माइ आबादनि सायावनो सोनारनाय आरो माइ आबादनि समा जोबब्ला जोङो बायदिसिना उफ्रा आबादफोरनि सायाव सोनारनाय आरो जोङो गोदोनि जेरै जौफोर बायदिसिना खावनानैबो जोङो न'खरफोरखौ खायसे ओ आइजोफोरखौ खावनानै बिब्दि सोलियोमोन। जोङो दासिमबो बिब्दिखौ नुनो थाङो आरो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो गामि ओनसोलाव नायनो थाङोब्ला बायदिसिना जेरै दाव अमा फि गेजेरजोंबो जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो। ओ दवाबोथ' जोंहा न'नि दाउल' नङा जेरै बयलार दाउ, कयलार दाउ बायदिफोरखौ फिसियोब्ला जोंहा बांसिन मुलाम फा जानायखौबो जोङो नुदों आरो। आरो जोंहा बेनि अनगायैबो जेरै नख'रनि जुनार बोरमा अमा नङाब्ला मोसौफोर फिसिनानैबो जोङो गामि ओनसोलाव ओ न'खरफोर सोलिनायखौ नुदों आरो नोंथां। औ। इदिब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा बेनि सायाव?
औ हागोन नोंथां हागोन। दा नोंथाङा जोंहा गामियारि आरो जोंना नोगोरनि जिउ खुंनाय होनोब्ला जोंहा गोबां फारागथि दङ नङा होमबा नोंथां?
औ।
दा जोंहा गामि होननानै बुङोब्ला जोंहा जेराव जोंहा बिदियैनो ओ न'खरफ्रा बांद्राय बेबायदि गाजा गोमजायै न' बां गैया। जोंहा दा गोबां ओ बेबायदिनो गामि होनना बुङोबा दंफां लाइफांजों बुंफबनाय बेबायदिनो ओ एसे बे एसे गोजान गोजानाव जोंहा न' थानायफोरखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? नाथाय दा जोंहा नोगोर होननानै बुङोब्ला जोंहा नोगोराव जोंहा गोबां बेबायदिनो न' लामा बायदिसिना गारि मथ'र गोबां बेबायदि होंगो दोंगोखौ सुबुंफोरखौ जों नुनो मोनो नङा होमब नोंथां? नाथाय जोंहा गामिफ्राव बेफोरबायदि ओ गुबुंले थासारि जोंहा गैया नाथाय नोगोराव जोंहा गोबां सुबुं अनजिमा जानायनि थाखाय गोबां बेबायदिनो दंफां-लाइफां गैयि बिदिनो हाग्रा गैयिफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो मानो होनबा नोगोराव जोंहा सुबुं माहारिफ्रा बांसिन जानायनि थाखाय ओ गोबां गिदिर गिदिर बिल्डिं न'फोरखौल' जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
आरो बिनि अनगायैब्लाबो जोंहा नोगोरनि जिउ खुंनाय आरो गामिनि जिउ खुंनाय होनोब्ला जोंहा गोबां फाराग दं। मानो होनोब्ला जोंहा नोगोराव जोंहा सुबुं माहारिफोर गोबां जानायनि थाखाय बेयाव बे जोंहा आरो लामाफोर गारि मथरफोर बिदियाव आरो थानाय जानाय गासैबो जोंहा गामियारिनिफ्राय ओ एसे गुबुन रोखोमनि जाहैयो नङा होमबा नोंथां।
औ
आरो जोंहा बुंनो थाङोब्ला नोगोराव जोंहा गोबां बेबायदिनो ओ हस्पिटालफोरनि फरायसालिफोरनि आरो माखासे बेबायदिनो ओ कारखानाफोर जा खा जायफ्राव खामानि मावनो हायो आरो माखासे बेबायदिनो गोबां बायदि रोखोमनि जोंहा सुबिदाफोरखौ जोंहा नोगोराव मोननो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ
औ आरो बेफोरनि अनगायै जोंहा गामियारियाव होनोब्ला गामियाव जोंहा नोगोरनि नोगोरनि सिबां जोंहा सुबिदाखौ मोना नाथाय थेवब्लाबो जोङो ओ गामियारि जि ओ जिउ खुंनायखौ साबसिन होननानै आं सानो आरो नोंथां मानो होनोब्ला जोंहा गामियाव जोंहा बेबायदिनो आबुं गोग्गो बारहावाफोरखौ जों मोननो हायो। बेयाव जोंहा बेबायदि दावराव दावसि ओ साउन्ड पलिउसन जोंहा सोदोब गेब्रेंनायफोरखौ जों मोना आरो बेफोरनि अनगायैबो जों हां गोबां ओ गोथां मैगं-थाइगंफोरखौ जोङो गामिनि जोंनि हाग्रा बंग्रानिफ्रायनो मोननो हायो। आरो दंफां-लाइफांफोर गोबां जानायनि थाखाय जोंहा एसेग्राब बेबायदि गरम आबुं बेबायदिनो गुबुंले थासारि जोंहा आबहावाखौ जोंहा मोननाय जाया नङा होमबा नोंथां। खोनादोंना नोंथां औ बेफोरनि अनगायैबो जोंहा औ औ बेफोरनि अनगायैबो जोंहा नोगोराव होनोब्ला नोगोराव जोंहा दाखोर-दाला गारनाय बेबायदिनो गोबां गुबुंले दै गेब्लेंनाय सो ओ सोदोब गेब्रेंनाय बारहावा बेबायदिनो गरम ओ बालाफोर बेबायदिनो हाद्रि गुबुं होनाय फुरा बेबायदि गुबुंले थासारिखौ जोङो मोननो हा हायो जाहोनाव जोङो बेयाव सुबुं माहारिफ्रा बांसिन बेनि जाहोनाव नङा होमबा नोंथां
औ
औ बेफोरनि अनगायैबो जोंहा नोंथाङा जोंहा नोगोराव खामानि मावनाय दामानि मावनाय माबोरै जायो बेफोरनि बागै एसे साव फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां ओ जोङो नोगोराव खामानि मावनाय बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां दं आरो नाथाय जोङो फारसे थिं नायनो थाङोब्ला ओ जोङो खहाखौबो नुयो आरो खायसें नायनो थाङोब्ला जोंहा सुबिदाखौबो नुयो आरो जेरैबायदि सुबिदा बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरै गामि ओनसोलफोराव एसे आबादनि सायावनो जोङो सोनानै थानोबो हाया बा जोङो आबादनि सायावनो जोङो ओ गासैबो न'खरनि गोनांथिफोरखौ मालाबा बुंनो हायाबो जायो आरो जायनि जाउनाव जोङो ओ नोगोरफोराव थांनानै बायदिसिना जेरै दारिमिनफोराव खामानि मावहैनो गोनां जानायखौ नुदों आरो ओ बेबायदिनो जोङो नोगोराव खामानि मावनाय बुङोब्लाथ' जोङो बांसिन दारिमिन फोराव मावनायखौनो नुनो थाङो आरो आरो जोङो बेबायदिनो खायसेखौ जोङो जेरै ओ सरखारि साख्रिफोर मावहैनायखौबो नुदों आरो
आरो
बेबायदिनो जोङो खहाखौ बुंनो थाङोब्ला जेरै नोंथाङा ओ बुंनानै थांनाय जेरै बारहावा गुबुंले जानाय बिबदिनो जोङो दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय बारहावाफोरनिफ्राय गोबां देहायारि खहा जानायखौबो नुनो मोनबोदों आरो जोङो नोगोराव ऐ बुंनो थाङोब्ला नोगोरनिख्रुइ गामिया साबसिन आरो नोंथाङा जेरै फोरमायदों
औ
जोङो नोगोरफोराव बांसिन मुलि होनाय बा हासारफोर बाहायनाय बांसिन मैगं थाइैगंफोरखौ मोननाय जायो जायनि जाउनाव जोंहा देहा फोरा ओ एसे दुरबल बा मोजाङै थायैखौ जोङो बेरामफोर जानाय फोरखौ बांसिन ओ नुनो थाङो आरो
औ औ
जोङो
बेबायदिनो गोबां खामानि दङ जोङो थेवबो बांसिन खामानि मावग्राफोरखौ खौ जोङो दारिमिनफोराव मावहैनायखौनो नुदों आरो नोंथां।
औ औ नोंथां औ
औ
दा नोंथाङा जेरै फोरमायलांबाय खामानि दामानि मावनायनि सोमोन्दै जोबोद मोजांमोनबाय ओ नोंथां नोंथां बुंलांनाय बदिनो जोंहा गामियारि गामिफ्राव जोंहा आबादफोरजों ओ बेबायदिनो जोंनि नांगौ सिबां रांखावरिखौ जों सुफुंनो हाया नङा होमबा नोंथां बेनि थाखाय बेखायनो जों नोगोरफोराव खामानि मावहैनायफोरखौ जों मिथिनो मोनो नुनो मोनो। दा नोंथां बुंलांनाया गासिबो सैथो। दा बेबायदिनो जोंहा नोगोरफोराव बेबायदि खाबुफोर थानायनि थाखाय जोंहा गामिफोरनिफ्राय खामानि मावनो बा रां आरजिनो थाखाय जोंहा नोगोरफ्राव फैनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ
ओ बेफोरनि अनगायैब्लाबो जोंहा गामियारि ओ जिउजों आरो जिउ खुंनायजों आरो नोगोरारि जिउ खुंनायजों जोंहा ओ फारागथिनि अनगायैबो जोंहा गोबां सोमोन्दो दं नङा होमबा थां मानो होनोब्ला नै जोंहा गामियाव जोंहा आबाद मावनानै जोंहा नोगोराव हराब्ला नोगोरनि फारसे जोंहा ओ हराब्ला नोगोरनिया माखौ जानो नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ बेनो फार बेनो आरो नोंथां सोमोन्दोआ। नाथाय जोंहा गामियारिफ्रा ओ जोंहा गामिफ्राव आबाद मावनायखौ गारनानै नोगोराव थांजोबोब्लाथ' जोंहा माखौ जानानै थांनानै थानाय नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ दा बेनो मोनसे नोगोरनि आरो गामिनि बे मोनसे सोमोन्दो आरो नोंथां। बायलाय फानलाय बेफार फालांगिनि थाखाय बे मोजां मोनसे। नाथाय नोगोराव जोंहा खामानि मावनानै मावनो थाखाय थाहैयो मानो होनब्ला जोंहा नोगोराव रांखावरि आरजिनाय फ्रा बांसिन जायो। बेफोरनि अनगायैबो जोंहा जा जानाय लोंनाय मुवा बेसादफोर बेफोराव जोंहा गोबां रोखोमनि ओ बेसेन होनानै जोंहा बायनो गोनां जायो, मानो होनोब्ला जोंहा बे नोगोराव मावनो दांनो थाखाय जोंहा जायगा गैया आरो मावग्राफोरबो जों मोननाय जाया। ओ जायखौ जों गामियारिफोरनिफ्राय बा बबावबा मोनसे गु-गुबुन जायगानिफ्राय फ्रायसो जों लाबोनानै ओ जों नोगोराव ओ बायनाय फा फाननायनि थाखाय बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? बेफोरनि थाखाय जोंहा ओ नोगोराव रांखावरि आरजिदोंब्लाबो बायनानै जानायनि थाखाय जोंहा बेसेनखौ बांसिन होनांगौ जायो। नङा होमबा नोंथां?
औ।
बेनो मोनसे ओ नोगोरनि आरो गामिनि जानाय लोंनायनि सायाव मोनसे ओ सोमोन्दो जाहैबाय आरो नोंथां बियो। ना नोंथां?
औ।
औ। दा एसेनोसै नोंथां। आं बेखिनियावनो जोंनि रायलायनाय टपिकखौ दोनथ'नाय जाबाय नङा मा होनो नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ दे नोंथां दे।